हेल'
औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ औ खोनादों नोंथां। नोंथाङाबो खोनादों ना?
औ दा नोंथाङा ओरैनो मा खालामबाय दङ?
ओ नोंथां आंथ' दायो ओरैनो दंथ'यो नोंथाङालाय?
हेल'
औ आं दायो ओरैनो दंथ'यो नोंथां। खोनादों ना औ नोंथां खोनादों ना? हेल' औ खोनादों ओ खोनादोंबा?
हेल'
औ खोनादों ना?
हेलौ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
औ नोंथाङा फ्रि दंना?
औ आङो दायो फ्रियैनो दंथ'यो।
औ नोंथांजों आं बिदिबा दसे सम मोनसे आयदानि सायाव रायलायनो सानदोंमोन हागोन ना?
औ हागोन नोंथां रायलायनो हागोन।
औ दा आयदायानो जाहैबाय जोंनि जानाय लोंनाय सुर बिथिंनि
औ औ औ उम औ
नोंथाङा एसे बेनि बागै फोरमायना होनो हागोन नामा? जों मा मा जायो लोङो?
औ जोंहा जोंनि बर'फोरनि जानाय लोंनायाव सोरबिथिंबा इक'ल'जि ना?
औ औ नंगौ।
औ औ ओ जोंहा जोंनि जानाय लोंनाय बेयाव इक'ल'जि होनोब्लाथ' जोङो सरासनस्रायै जोङो बुंनो हायो माने जों बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो ओ
औ।
मिथिंगाजों गोरोबफानानै थानाय सुबुं बिसोरो माने जेब्लायबो औ मिथिंगाजोंनो थायो। ओ-गोदोनिफ्रायनो हाजो खंखर बा बिफां लाइफां गेजेर हाग्रा बंग्रा खाथि बेफोरबायदियाव थायो आरो। गामि ओनसोलाव जोंनि बर'फोरा नङा होमबा?
औ नंगौ।
औ औ बेनिखायनो माने जोंनि बर'फोरा जोंनि जानाय लोंनायखौबो मा खालामदों? मिथिंगानिफ्रायनो बुथुमनानै लादों आरो माने जोंनि बे सोर बिथिंनिफ्रायनो बुथुमनानै लानायखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो जोंनि जानाय लोंनायखौ ओ जोङो मा मा जायो मा मा लोङो गासैखौबो माने जोंनि बर' सुबुंफोरा गासैखौबो ओ मिथिंगायावनो बुथुमनानै लादों जेरैहाय जोङो बुंनो हायोज जोंनि जानाय होनोब्ला जों जोंनि मैगं थाइगंआनो जा जोंनि ओंखामानो जा ना बेदरानो जा गासैखौबो माने जोङो मिथिंगानिफ्रायनो बुथुमनानै लादों आरो।
औ नंगौ नंगौ।
औ जेरै जोङो मैगं थाइगं होनोब्ला जोङो ओ जोंनिनो जोङो जे बर'फोरा माने मिथिंगाजोंनो जेब्लायबो गोरोबनानै थाग्रा हारि नालाय बिसोरो जोंनि न' सुंसेयावनो जि बिफां लाइफां बा हाग्रा बंग्रा दङ बेफोरनिफ्रायनो जि ओ-मैगं थाइगंफोरा जाथावना। हाग्रा बे मानलानाय बेन्दों। ओ बायदि बायदि जियानो जा लाइफां बिफांनि बिबार बा- बायदिफोरा जि जिया जाथावना बेखौ माने बिसोरो बुथुमनानै लादों आरो जानो थाखै। आरो फिथाइ सामथायाइानो जा जियानो जा औ बेफोरखौ माने मिथिंगानिफ्रायनो बुथुमनानै लाादों आरो बेजों लोगोसे जोंहा ओ- ना बेदर होनोब्लाबो जोङो बेबो जोंहा सोरबिथिंनिनो आरो बेनिखायनो ओ-बेबो सोर बिथिंनिनो बेखौबो जोङो गोदोनि समनिफ्रायनो माने बर'फोरा मैहुर खालामनानै जाबोदों आरो। जेरैहाय मै मै मैहुर खालामनाय अमा अमायानो जा सेसाफोरानो जा जियानो जा बेखौ माने ओ‌- जोंनि मिथिंगानिफ्रायनो मैहुर खालामनानै बा जोंनि सोर बिथिंनिफ्रायनो मैहुर खालामनानै बिसोर जोंनि बा बर'फोरनि जानाय आदारखौ बर'फोरा बुथुमनानै लादों आरो जानो थाखै।
औ औ।
औ जोङो बिदिनो मोननो हायो ना बेदरनि बिथिङाव। बो मैगं थाइगंनि बिथिङावबो आरो जोंहा जोंनि ओंखाम। जोंहा ओंखामानो जोंनि जानाय गुबै आदार होनोब्लाबो जोङो बांद्राय बुंनाय जानाय नङा बेखौबो माने जोंनि सोर बिथिङावनो मोननाय जेरैहाय जोङो बेखौबो माने जोंनि खाथियावनो बा मिथिंगायावनो बेखौ गाव गावनो आबाद खालामनानै बेखौ गाव गावनो बुथुमनानै लायो। बेबायदि जोङो मोननो हायो आरो नोंथां औ जोङो माने जोंनि जानाय लोंनाय गासैखौबो माने जोङो सोर बिथिंनिफ्रायनो जोङो जेब्लायबो बुथुमनानै लानायखौ नुनो मोनो बर'फोरखौ आरो थिग बेबायदिनो जों बर'फोरा जौ लोङो बे जौखौबो माने जों सोर बिथिङाव मोननाय जेरैहाय औ जेरैहाय जोङो माइरंखौबो सोर बिथिङावनो मोनो आरो मा ओ बे जाय जौ संनो थाखाय एमौ बानायो बे एम'खौबो माने सोर बिथिङावनो मोननाय बिलाइ बायदिफोर जेरै मोखोना बिलाइ बायदि फोरखौबो माने जोङो सोरबिथिंनिफ्रायनो बुथुमनानै बेखौ बै मुलिखौ बानायो आरो बा एमावखौ बानायो बे एमावखौबो माने जोङो सोर बिथिंनिफ्रायनो बुथुमो आरो बेजोंनो जोङो जौखौबो बानायनाय जायो जोङो माने बुंनो थाङोब्ला औ जोंनि जानाय लोंनाय गासैखौबो माने जोङो सोर बिथिंनिफ्रायनो बुथुमनानै लादों आरो ओ- नोंथां। औ ओ-जोंहा नोंथाङा बुंनो हागोन नामा ओ-जोंनि बर'फोरा ना बेदरखौ माबायदि सोर बिथिंनिफ्राय बुथुमनानै जाबोदों गोदोनिफ्राय आरो दासिम औ।
औ आंनि नोजोराव आरो नुनायाव जोंनि गामि ओनसोलाव गोदोनिफ्रायनो जोङो बेबायदिनो जे जेखाइ बायदिसिना
औ औ
सेन ख'खा बायदि खानानै माने नाखौ जों बुथुमनाय नुदों।
औ औ
उन्दैनिफ्रानो नुबोदों आरो जोंनि न'खरनिफ्रा लानानै बा गामिनि मानसि खौ लानानै
औ
बयबो मालाबा समाव ज' ज' थांनानै ना गोरहैनाय
औ
औ बेबायदिनो ओम। मालाबा समाव माने सोरबा हारसिंबो गोरहैयो माने गावनि जि सुबिदा मथे मिलायो बेबायदिनो माने मानसिफ्रा गावब गाव बथोमहैयो आरो ना खांख्राइ बायदिसिना औ। बिदिनो आरो मैहुरनि बेलायावबो मालाबा ज' ज' लोगो नांनानै हाग्रायाव थाङो
औ
बे औ माब्लाबा सोरबा हारसिंबो मोनबोयो हारसिं हारसिंबो खालामो मैहुरखौ
ओं
जायनि जि सुबिदा मथे आरो बुस्थुआ
उम उम
औ दा बेबायदिनो जानाय लोंनायनि बे मैगं थाइगंनि बेलायावबो माने जोङो नुबोदों उन्दैनिफ्रायनो सोर बा हाग्रानि थास' आथिं थास' बिबार
औ
बायदिसिना बेफोरखौबो बुथुमनाय नुदों
औ
बिदिनो संनानै जाबोनायखौ जों गावबाागावबो माने जाबोदों जेनेबा बुंनो थाङोब्ला औ बिदिनो जोंहा बुंनो थाङोब्ला गामि ओनसोलाव मिथिंगायारि हिसाबैनो जों गोबां मैगं थाइगंखौ मोननो हायो
औ
गावबा गावनो न'आवनो गायना लानायखौबो नुबोदों
औ
आलुनिफ्राय लानानै खुमब्रा जो गुनार फल ओमफ्राय भिन्दि बेफोरबायदि आरो बायदि बायदि मालाबा बान्दा कबि फुल कबि टमेट' बेफोरखौबो नुबोदों गायना लानाय
औ
गावसोरनो मिथिंगानि हिसाबै नेम बादियै सम सफैब्ला जाय जे समाव जायो बे समावनो माने गावबाागाव जाय हायो आरो बिसोरो बानायो
औ
सोरबाया हाया आरो बुंनो थाङोब्ला हा हुनिबो खोथा दङ
ओम ओम
जायहा दङ बिसोरो मावो सोरबाया गैया बिसोरो गैया आरो जेनेबा
औ नंगौ
बे बाजार माबानिफ्राबो बुथुमनायखौ नुनो मोनो मैगं थाइगंफोरखौ औ दा बुंनो थाङोब्ला आरो सोर बिथिं जोंनि बर' हारियाथ' आरो सिगांनिफ्राय फ्रानो बे मिथिंगानि सायावनो सोनारबोननाय नालाय बे मिथिंगायावनो जा जा मोनो बेफोरखौनो बुथुमनानै ओंख्रिफोरखौ जाबोनायखौ नुनो मोनदों नोंथाङा बुंलांनाय बायदि माबा माबि जि मोनो आरो हाग्रायाव जा जाथावना जोंनि देहानि थाखाय जाय मोजां
औ औ
बेफोरखौ नुबोदों
औ
बिदिनो गोबां थासारियावनो जोङो नुबोदों आरो बेबायदिनो जेनेबा नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो जोङो गावबा गावनि जानांगौखिनिखौ गाव गावनो नागिरनाय गाव गावनो बुथुमनाय गाव गावनो गायना लानाय
औ
औ सोरबाया जाय हायो बे गायना लाबाय जाय हाया बिसोरथो आरो एसे बाहेरनिखौनो बायनानै जायो होनजायो
औ औ
औ
नोंगौ नोंथां
औ
ओ नोंथाङा जे बुंलांबाय जोंहा मिथिंगायाव ओ थोंजोङै बुथुमनानै लानाय जोंहा हाग्रा बंग्रानिफ्राय आरोबा नाफोरखौ थोंजोङै जोङो हमनाय बेफोरबायदि नोंथाङा बुंलांबाय आरो बे जों लोगोसे थोंजोङै गाव बुथुमनानै लानाय आरो बेनि उनाव ओ गाव गावनो आबाद मावनानै लानाय बेफोरखौ नोंथाङा बुंलांबाय आरो खायफ बिफाया माने आथिखालाव थोंजोङै गाव जोंनि मिथिंगा बा सोरबिं आथिंनिफ्राय बुथुमनानै लानायनि अनगायैबो गुबुना बुथुमनानै बुथुमखानाय मैगं थाइगंफोरखौ माने बायनानै लाबोनाय बेफोरबायदिखौ माने आथिखालाव नुनो मोनसै होननानै नोंथाङा फोरमायलांबाय नोंखौ
औ नंगौ
औ जोंहा ओ बेबायदिनो माने बर'फोरखौ गोदोनिफ्रायनो आरो दासिमबो माने सोर बिथिंनिफ्रायनो जोंनि जानाय लोंनायफो‌रखौ बुथुमनानै लानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेबायदिनो औ जोङो माने बेखौ सोर बिथिंनि अनगा जोंहा गुबुन माने जानाय लोंनाय जोंहा बाहायाखौनो जोङो होननो हागोन आरो माने जेब्लायबो माने जोंनि बर' सुबुंफोरा सोरबिथिंनि सायावनो सोनारनानै रायजो जाबोनायखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ औ।
बिदिब्ला जोंहा समाबो जाना फैबाय नोंथां।
औ।
औ। नोंथांनिफ्रा गोबां खोथा दिनै मोनथिनो मोनबाय बिदिनो फिसा फिसा माखासे जोंनि मिथिंगायारि।
औ औ।
दे होनबा दोनथ'नोसै नामा।
औ दे बिदिब्ला नोंथां।
औ दे नोंथां।